औ नोंथां
खोना दोंना
औ खोनादों खोनादों
औ आङो नोंथांखौ फन हरनायनि जाहानो जाबाय आङो जोंनि बर'नि जा बोथोरारि फोरबो बेफोरनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
औ दायो आं बुंनो सानबाय जोंहा बर'नि बोथोरारि फोरबो हिसाबै बुंनो थाङोब्ला आ गाहायै बैसागु काति गासा मागो आमथिसुआ बेफोरखौ बुंनो हायो बर'फोरनि फोरबो हिसाबै दायो आङो जोंनि खाथि गासा फोरबोनि सायाव बुंनो सानबाय‌ खोनादों ना नोंथां हेल
औ नोंथां‌।
औ आं काथि कासा फोरबोनि सायाव एसे बुंनो सानदोंमोन।
औ।
ओ खाथि गासा फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा। जे माइ गायखांनानै जेब्ला माइआ थरायनो लायो। बे थरायनो लानाय समाव जोंहा बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो जा फोथायबोनाय। आजै आजौ मोननै समनिफ्राय फोथायबोनाय ओ दोरों हिस साबै बर'फोरा बे खाथि गासा फोरबोखौ खुङो। जेराव गासैबो बर' गामिफोरावनो मोनाबिलि जानायनि सिगां सिगांनो बय बो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै न'खरनि गाहेला जे न'खरनि जाय गाहाय सुबुं हौवा सुबुङा दुब्लि फोथाराव थांनानै माब्लाबा आइजोफोराबो थाङो। ओ गाहायै बेयाव ओ न'खरनि हौवा गाहाय सुबुंखौ थांनाय नुनो मोनो। बियो खाथि गासा फोरबोआव ओ गावनि दुब्लि फोथार जेराव माइ गाय गाय गायदों बे जायगायाव थांनानै ओ गुबुन गुबुन रो खोमनि नुनो मोनो। गुबुन गुबुन जायगायाव बबे बबेआवबा थ'नै औवा थनै लाङो जेनेबा औवाखौ बिजौआवबो गुदियावबो मा मा बुङो बेखौ जंफार खालामनानै लानाय जायो। बेनि उनाव थाइगिर थाइगिर खौ दाननानै बेनि सिंनि जा मोननै थाइगिरनि खं बेखौ लानानै बेयाव आवा खुन्दुंजों लोगोसे थाव बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जे फुजा होनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद जेनेबा बिबार बिबारा बिबारथ' लांनाय जायो जों बिबार धुप धुना बायदिनो बेफोरबायदिनो फुल प्रसाद लांनानै गावनि आबाद फोथाराव आलारि बाथि सावहैनाय जायो‌।
औ।
ओ जाहाथे गावनि माइ आबादा फैबाय थानाय समाव मोजाङै मोजां माइआ मोजां थरायनानै मोजाङै ओ माइखौ मोननो हायो। आबादारिया बेनि थाखाय बेजों लोगोसेनो बर'फोरनाव मोनसे फोथायनाय बो दङ जे ओ गोदोनि बेयाव मोनसे साइन्टिफिक रिजोन दं जेनेबा फोथायनाय बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय खाथि कासानि गुबै ओ जाहोना ओ जेनेबा ओ जोङो जे बै समाव माइ थरायनाय समाव दुब्लि फोथाराव माइखौ जानो थाखाय गोबां एम फौ एनलाफोरा ओ खाथिनि हाग्रायाव बाना थाफैयो। बेनिखायनो गोदोनि समाव बे खाथि गासाखौ सावनायनि जाहोनानो जाहैबाय। जे थाव होनानै बे थाइगिरनि खङाव आलारि बाथि सावोब्ला। ओ खाथियाव थानाय एम्फौफोरा अरखौ नुनानै एम्फौफोरा जेरैबायदि अरखौ नुनानै बारसोम फैयो। थिग बेबायदिनो माइनि सोरगिदिं थानाय एम्फौफोरा जाहाथे ओ बे आलारि बाथि सावनायाव बारसोम फैयो। बेनि थाखाय आरो बेनि फोथायनाया गुबैयै गोदोनि समाव ओ हाग्राफोरखौ बुथुमनानै सावनाय जायोमोन। माइनिफ्राय बेनिफ्रायनो लासै लासै सोलायबोनानै बे। आलारि बाथि सावनाय खाथि गासा बेयो सोलायबोदों ओ बेनि अनगायैबो बो जोंनि गामियाव खाथि गासानि समाव माइनाव दैखांनाय मोनसे फोरबो खुंनाय जायो जेराव गामिनि बयबो आइजो बा गामिनि गासै रायजो राजाफोरानो ओ गाव औ मोनसे फोरबो खुङो जेराव फुंनिफ्रायनो आर'ज मोनथिना रायसंनानै ओ बायदि बावथाय मुवा बावनानै जेनेबा आर'ज गाबनाय जायो बेनि उनाव बेलासि समाव ओ‌ दुब्लि फोथारनि फ्राय गामिनि जा देरफुनाय लाइमोन सिख्लाफोरखौ लांनानै बेयाव दैमायाव बा बबेबा गोथार हाखरनिफ्राय माइखौ दैयाव सोमनानै बेनिफ्राय बोखांनानै मोनाबिलि समाव ग गासैबो गामिनि न'खरफोरनो राननानै हरनाय जायो आरो दायो आङो नोंथांनिफ्राय ओ नोंथांमोननि जा जायगायाव खाथि गासाखौ माबोरै खुंनाय जायो बेनि सा बागै एसे मिथिनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ जोंनिथिंथ' बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि दिनो बिदिनो गोरोबो आरो ना माने जोंनिथिंबो बे खाथि गासाफोरबो बेवहाय माने ओ जोंनि आबादनि मोजां माने जेन एम्फौ फौ एनलाफोरनि फ्रायदिन' ओ बारनो हायो माने ओ‌ जोंनि आबाद फ्रा जेन' खहा जाया आरो जेन' बे ओ आबाद फ्रा जेन' मोजाङैनो मोजां माने जोङो बे आबादफोरखौ मोनो बिनि थाखाय आरो जोङो ओ माने थाइगिर बिखङावहाय गनखौहाय दोनानै माने गनजोंहाय माने सावनायखौ नुनो मोनो आरोना गनावहाय थुनानै थाइगिर बि खंयाव हाय थाव होना होनानै ओमफ्राय बे‌आवहाय ओ मोनसे खुनदुंबा जिफोर बिदि होनानै माने बहाय साव सावनायखौ नुयो आरोना जेन' बेफोरो ओ एम्फौ फौ एनला बा ओ माबाफोर खहाफोर जाया बेफोरनि गेजेरजों बिनि थाखाय फ्राय बिदिनो सावनायखौ नुनो मोनो आरोना ओ बिनि अनगायैबो जोंनावहाय गोबां रोखोमनि बिदिनो फोरबोफोर दङ जेरैहाय बैसागु फोरबो आरो बिदिनो नो‌ ओ मागो फोरबो बिदि जोङो नुनो मोनो नोंथां बेफोरावहाय जेरैहाय ओ जोङो फिथा सिथाव बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बर' बे जोंना बर'फोरना जेरैहाय उम बैसागुनि रंजानाय बेफोरबायदि फोरबोखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
बैसागु होननानै बुङोबा जोंनाथ'ओ रंजानाय मोनसे रंजाथाइ गेदेर रंजाथाइ फोरबो होननानै जों बुंनो हानाय हायो आरोना बैसागुखौ उम बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बैसागुआव हायो ओ माने ओ रंजाग्रा आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो रंजाबोनाय मोनसे माने बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय माने बेयो मोनसे फोरबो आरोना जायखौ ओ जायनि गेजेरजों बयबो माने अनज्लायनाय आरो गोजान गोजानाव थानाय बादबो माने मोखां नायज्लायनानैहाय ओ गोजान जायगानिफ्रायबो माने फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना न'खरनि मानसिफोरजों लोगो हमज्लायनाय बा ओ मानहोज्लायनाय आरो अनज्लायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना। आरो बिदिनो बेनि अनगायैबो जोङो माने ओ माबा समावहाय मा होनो? ओ बैसागु समावहाय जोङो ज' ज'यैहाय ओ गोबां मानसिफोरखौनो ओ माने ओ गाननाय जुमनायफोरजोंनो देलायनानै आरो बिदिनो ज' ज'यै अनज्लायनायनि गे- जेरजों आरो खौसेथि गोरोबज्लायनानै जोङो ओ माने रंजानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोर आरो बोराय बेन्थ' गासैबो माने ओ ओ खौसेहे रंजानायखौ नुनो मोनो आरो ज' ज' बिदिनो ओंखाम बेदर आरो बैसागुनि जागाय दोननाय बेबाय दिनो संनानै दोनजानाय जे जौफोर बेफोरखौहाय जोङो ओ जयैनो रानज्लायनानै माने लोंनायखौ नुनो मोनो आरो ना। बेनि अनगायैबो जोङो नायोबा नुनो मोनो बैसागु बोथोराव माने बर' हारिफोरनि माने माखासे ओ गाननाय जोमनाय बा माखासे ओ बर'फोरनि दोरोङारि ओ माने आसार खान्थिफोरा माने बेरखाङो आरोना। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बर' फोरनि बे गाननाय जोमनाय समायना रमायना ओ गानग्रा जोमग्रा ओ द्रेसफोर आरो बिनि अनगायैबो बर'फोरनि दामनाय देनाय बेफोरखौ जोङो बे बैसागो फोरबोनि ओं गेजेरजों मोनथिनो मोनो आरो। आरोना जेरैहाय ओ सेंग्रा सिख्लाफोर बा बोराय बुरैया ओ जोंना खाम सिफुं जथा बिब्दि बेफोरबायदि लानानै ओ रंजाबायनायखौ मोसाबायनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बेफोर दामनायफोरा माने बै सागुनि गेजेरजों नुजासारो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ ओ गाननाय जोमनायनि फारसे नायोबा माने बैसागु रंजानायाव जेरैहाय एर गानगोन ओ सेंग्राफ्रा गामसा आर'नाइ बिदि लानानै ओ ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो सिख्लाफोरखौ जेरैहाय ओ बिदिनो दख'ना गोमो गानानै सादोर गोजा गानना लानानैहाय ओंखारनायखौहाय जोङो मोसााबायनायखौ नुनो मोनो आरोना। आरो बेवहाय जोङो गोबां माने रंजानायजों लोगोसे जानाय लोंनाय। बिदिखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बेवहाय बैसागो फोरबोआवहाय जोङो ओ मेन माने गोखा गोखै बेखौ जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ जायखौहाय जोङो गोदो गोदायनि फ्रायनो ओ सोलिबोनायखौ नुनो मोनदों जाय खौ जानानै जोंना ओ फोथायनाय मा होनो फोथायनाय दङ आरोना माने बेमार आजारफोरनि थाखाय माने ओम बैखौ जायोबा जोंना बेमार आजारफोरा हामो होननानै नोंथां। एनिवे जोङो गोदोनिफ्रायनो बि- खौहाय ओ लाबोबाय थादों आरोना आरो बेफोररनि गेजेरजों माने जोंना बेरखाङो आरोना ओ बर'फोरनि बे फोरबोफोरा आरोना नोंथां नोंथांनिथिं बैसागु फोरबोआ माबायदि जायो नोंथां?
जोंनिथिं बैसागु फोरबोआ नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेफोरबायाददिनो ओ बैसागु फोरबो जेरै गिबियावनो जोंहा बैसागु फोरबोनि जा सैथ्र दाननि जोबथा सान। आरो बैसानखालि फुङावनो मोसौ थुखैनाय जायो। बेनि सानसे सिगांखालिनो मोसौ थुखैनायाव जोंहा जिजिनांगौ जेरै दिग्लिथि थाम्फै ख रायदों बिजौ ओ गुबुन गुबुन जेरै जों मा मोसौफोरनो जेनेबा न' न'खरनि गैबो मोसौफोरानो जा बे न'खरनि गासैबो सोरगिदिं जे मा मा माला जे माला बानायनाय जायो बेनि थाखाय जों लाव फान्थाव ओ हालदै गासै रोखोमनि मैगं थाइगं जेरै बेफोरखौ बुथुम थुमनानै लाखानाय जायो बेनि उनाव अखानाय फुङावनो सिखारनानै ओ बयबो न'नि मोजांनि थाखाय जेनेबा मोसौ मैसोनि मोजांनि थाखाय बयबो माला साननानै मोसौ मोसानो गान गानहोयो बेबायदिनो बाथौफोरावबो बाख्रि न' इसिं इसिंनि जा दरजा मोखां बेफोराव खानाय जायो बेनि उनाव बयबो ओ मोसौखौ गावबा गावनि न'खराव थानाय मोसौ मोसाखौ होलाङो दैमायाव होलांनानै थुखैस्रांनानै मोसौफोरखौ खौ एरनानै होनाय जायो बेबादिनो बेनि उननि समाव ओ मोनायाव मोनाबिलियाव जेनेबा मोसौखौ लाबोखांनायनि उनाव गोदान फागाजों खानाय जायो बेबादिनो बेनि नैथि सानाव मोदाय होनाय बेनि अनगायैबो मोसानाय मुसुरनाय ओ मोसानाय मुसुरनाय खालामनाय जायो जेरै सेंग्राफोरा सेंग्रा हानजा बोरायफोरा बोराय हानजा बोराय बुरैफोरा बेबादिनो उन्दै गथ'फोराबो उन्दै गथ' हान्जा बेफोरबायदि खालाम मोसानाय खौ नु लनो मोननाय जायो बेनि उनाव बेनि से सप्तासोनि उनाव ओ जोंहा गामियाव गारजा होनाय जायो संसारि गारजा बे गारजा होनायनि सिं आवनो लामा गाथेनाय लामा गाथेनाय मोनसे ओ हाबाफारि लानाय जायो जेराव गामिनि हौवा गाहेला सुबुंफोराल' बाहागो लायो बेयाव उन्दै उन्दै गथ' फोर आरो आइजोफोरखौ बाहागो लानो होनाय जाया बे लामा गाथेनायनि अखानायै खालि जोंहा संसार